ओ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आंथ' दा ओरैनो दङ। हेलौ खोनादों ना? आं नोंथांनि रावखौ खोना फैयासै हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा? औ ओ नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों मोननैसो हो
ओ बुं दे मानो कल खालामदोंमोन?
अ नोंथां नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायगौमोन।
औ बुं दे
ओ बैसागुनि जोंनि बर' हारिनि बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै फंनैसो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुुबैदोंमोन आङो।
फोरबो
नोंथाङा फोरमाय नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
फोरबो होनोबाथ' जोंहा ओ गोबां फोरबो दं। ओ जिहेथु जोंहा बर'फोरनि बयनिख्रुइ ओ गोजोनथाव रंजालि बैसागु ओ
औ
फोरमायहै फार्सआव जोंहा ओ एक एप्रिल दानाव ओ एप्रिलनि जिबा जिब्रै जिबा दाननिफ्राय जोंहा ओ बैसागु दाना जायो आरो जागायजेननो
औ
गिबियाव जोंहा मोसौनि बैसागु जायो नङा होमबा? ओ मोसौनि बैसागुआव जोङो ओ मोसौखौ जोङो ओ माखासे नेमखान्थिजों ओ थुखैनाय जायो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोंहा ओ दैमायाव लाङो फुं जायो ओ दैमायाव लांनाय समाव जोंहा ओ लाव फान्थाव थायखा हालदै ओ बेबायदि ओ मैगंखौ हानानै जोङो ओ मोसौनाव सारो ओ मोसौखौ सारनायाव जोङो बुङोदि ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था ओ आबाद मावनायाव ओ होबाय था बेबायदि बुङो आरो बेसोरखौ बुनो थाखाय जोङो ओ माखासे हाग्रानि लाइफांफोर लायो जेरै ओ थाराय, रायदोंनि बिलाइ ओ बा बिखब मोखोना बिलाइ बेबायदि ओ लाइफांखौ लायो जोङो बेफोरखौ लानानै जोङो मोसौखौ बुनानै दैमा सिम लाङो जोङो। लोगोसे बेसरबो ओ लानानै सारफायो आरो ना। बे जाहैबाय मोसौनि बैसागु। ओ बिनिफ्राय फै जोंहा नेक्सट देयाव ओ माने ओ जोंहा रंजालि बैसागो रंजालि बैसागुआव जोंहा बोरायफोरा बोराय, सेंग्राफ्रा सेंग्रा, गथ'फ्रा गथ' जुदा जुदा जिहेथु बर'फोरनि दामग्रा-देग्रा खाम, सिफुं, सेरजा, जथा बायदिखौ लानानै जों रंजालि देंखोजों ओ गामियाव गुबुन गामियावबो ओ ओंखारै ओंखारै रंजायो ओ बे दिनाव जोङो रंजायो ओ आरो न'खरनि मानसिफोरा गोजोननाय जों फ्राव जाफायो आरो न'खरनि मानसिफोरा बेनि उनाव फै जोंहा खाथि फोरबो ओ खाथि फोरबोआ जोंना जेब्ला माइ लागायनानै ओंखारोना अब्ला जायो जोङो ओ दुब्लि बारियाव जोङो जिहेथु माइनि आबादनि मोजांनि थाखाय जोङो बे फोरबोखौ फालियो जेराव जोङो आलारि बाथि सावनानै माइ आबादाव सावनानै दोनो बेनिफ्राय फैयो मागो दा मागो फोरबोआव जोङो फिथा सौराइ जायो फिथा सौराइ जायो गुबुनावबो जायो नआवबो जायो। दे आरोना आ आङो आंबो नोंथांनाव माखासे सोंथि सोंहरनो नागिरदोंमोन। खोनायाखैना हेलौ हेलौ हेलौ खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
सोंथि सोंहरनो नागिरदोंमोन सोंहर नो हागोन नामा
औ सोंहरनो हागोन नोंथां
ओ जिहेथु ओ बर'फोरनि जानाय लोंनाय माबायदि मा रोखोम
खोनादों ना नोंथाङा
खोनागोना खोनाखै बरफोरनि जानाय लोंनाय
हेलौ‌ नोंथां
औ खोनादों
औ खोनादों नोंथां बुंनो हागोन
अ बरफोरनि जानाय लोंनायनि बागै आंनो एसे फोरमाय हरलाय
नोंथाङा बुंफिननो हागोन नामा
आ आंनो बरफोरनि रोखोम रोखोमै माने गुबुन गुबुन रोखोम जानाय लोंनायफोरखौ आंनो खोन्थाहरला एसै आं मोनथिनो लुबैदों बेनि बागै
अ बरफोरनि जानाय लोंनायनि होन्दों नामा नोंथां
औ औ
ओ‌ बरफोरनि जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंनि बरनि ओंख्रिखौनो होननोसै आङो
औ औ जायो
ओम जेरै जों जानानै गोथाव मोनग्रा अनला बा सबायजों साम ओ आरो नारजिजों अमा दोलो बेफोरखौ जोङो जानानै गोथाव मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेफोरखौ ओ बोरै सङो होनोब्ला जोङो फासआवनो सबायजों सामजों आं नोंथांनो फोरमायनोसै
जायो
ओ जोङो सामखौहाय जोङो जोंनि बे ओनसोलावहाय ओम बांद्राय गोजानावबो थांनांगौ जाया जोङो दंग बा गोरखायफोरावहाय बा फुख्रिफोरावहाय जोङो खन्नानै लायनांगौ जायो ओ बायनानै हाथाय बाजाराव बायना लायबाबो मोनो बिनिफ्राय जोंनि गामियाव बा जोंनि ओनसोलाव थानायखाय जोङो बेफोरखौ बायनानै जाया आरो खोब जोङो दैमायाव खननानै लायोबा फख्रिफोरनिफ्रायनो जोङो खननानै बेखौ लायनानै ओ हरसेखौ जोङो सोबनानै दोनो आरो जाहाथे बिनि मैला बा माबा मोनसे नेथ्रा बुस्थुआ आरो बादामालि खानाया एसे ओंखारदों होननानै आरो औ बिनि उनावहाय जोङो बेखौ सोमखांनायनि उनावहाय जोङो बिनि जि थाखोन थायोना बेखौ थाखोनखौ बोखारना लाग्रोयो जोङो बिनिफ्राय जोङो बेखौ बोखांनानै लानायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय बिनि जा खिथु बा लानजाय होनो बेखौहाय बेखौ जोङो ससे दानसनानै लानांगोन ओ बेखौ दानखांनानै जोङो बेखौ मोजाङै थौआव बा जोङो बस्था ओ सरि जोङो मनाफोराव लानानै बेखौ खानानै जोङो मोजां हुनांगोन आरो जाहाथे बे गोसोमा एसे साफ फहा जानायनि ओ बिनिफाय जोङो बेयावहाय ओ थाव सेरनानै ओ बानलु संख्रि होनानै पियास बेखौ मोजां एवना लानायनि उनावहाय जोङो ओ सबायखौहाय बेफोरबायदिनो हुख्रेमनानै जोङो बेखौबो सबायखौबो साफा सुनानै जोङो खारै एसे होनानै रुनानै लाग्रोगोन आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ बेखौ रुनानै लानायनि उनावहाय जोङो ओ बेखौ जि सबाय जि सामखौ जोङो रेडि खालामना दोनदोंमोन एसे एवनानै बेखौ जोङो बै ओ सामनि सायाव जोङो सबाय रुनानै दोनखानायखौ होयो आरो ओमफफ्राय बिनिफ्राय होनानै एसे मोजां गोदौ होनोनानै ओ सबायनि फाकखौहाय मोजां ओंखार होनानै जोङो बेफोरबायदिनो मोजां गोदौ होनानै फोमोनो आरो
औ औ
ओ बिनि उनावहाय ओ जेब्ला मोनगोन अब्ला जोङो दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया मस्ला एसे टेस्ट एसे गोथावसिन जानायनि जोङो बेफोरखौ होनो हायो आरो नोंथां ओम बिनिफ्राय जोङो ओ साम' अ नोंथाङा माबा फोरोंदों नामा
औ आंथ' सबायजों साम' संनायखौ मिथिबाय आंनो अनलाजों दाउजों बोरै सङो खिन्थाहरनो हागोन नामा
अ दाउजों अनला
औ औ
ओ दाउजों अनला होनोब्ला जोङो फार्स्टआवनो दाउखौ जोङो न'आवनो थायोबा न'आव न'निफ्रायनो बुथारनानै जाजायोबा न'आव गैयाब्ला जोङो हाथायफोरनिफ्राय बायनानै लायनांगौ जायो ओ बिनि उनावहाय जुदि जोङो बेफोरबायदिनो दाउखौहाय हाथाय बा न'निखौनो बुथारनानै जोङो बेखौ गांखौ साफा खालामना लाग्रोनानै बिनि उनावहाय बेखौ मोजां गांखौ फुना लाग्रोनानै गोदानानै बेखौ जोङो रेडि खालामना लायो ओमफफ्राय जेब्ला जोङो गोदाखांगोन अब्ला बेखौहाय थाव आरो पियास बानलु संख्रि मस्ला मस्लि देनानै जोङो बै जेयाव थाव सेर होदोंमोन बेयावहाय जोङो फियास एसे होनानै बे बेदरखौहाय बेयाव होनानै जोङो मोजां एवग्रोना लायो आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौ
बिनि उनावहाय जोङो ओ जोङो दै एसे होनानै बेदर खौ फोमोनग्रोरोना लानानै ओमफ्राय बिनि सायावनो अन गुन्दैखौ आखाइजों एसे एसे होनानै जोङो बेफोरबायदिनो एरनानै होबाय थानांगौ आरो जाहाथे ओ अनलाया ओ अनलाया जाहाथे बेफोरबायदिनो लदा खायाबा खामैनि थाखाय जों मोजां एरबाय थानांगौ जायो आरो नोंथां
औ नंगौ
ओ बिनिफ्राय मोनबाथाय जोङो बे बेफोरबायदिनो दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया होयो आरो।
थ' संनायनि बागै जोबो मोनथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनैनि रायालायनायखौ बेहायनो दोनथोनसै नामा?
औ औ नोंथां थारैनो। औ दे बिदिब्ला नोंथां।